हेल'औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोननाय थाबाय गिबियावनो।
उम नोंथांनिसिम आंनिफ्रायबो जासिहरनाय थाबाय।
उम नोंथांनो आं फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर'नि दोरोङारि जोंनि मागो दमासि आरो खेराइफोरनि बागै आङो एसे सावरायनो थाखाय हरनाय जादों आरो नों नोंथाङा दा ओरैनो दङबा आं सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
ओ बिदिब्ला आङो जागायनोसै।
औ दे।
मागो बा दमासियाथ' जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो जाय जोंनि आबाद बा जोंनि बर'फोरनि बियो मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय बा लोब्बा गोनां मोनसे फोरबो होननानै जों बुंनो हायो जायखौ जों दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव ओ सोफैनाय बा थिसनखांनायनि सिगांनो बेजों जों मागो द मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो ना खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
बे फोरबोखौहाय जोङो फुस दाननि जोबथा हर बा माग दाननि गिबि सानखौनो हमनानैहाय जेनेबा जों बेखौ सानथाम बा सानब्रैसो फालिनाय जायो आरो ओ बे मोननै गाननि गेजेर समखौनो जोङो मा असमिया रावावहाय दमाहि बा दमासि होननानैबो बुंनाय जायो आरो ना। जायखौ जों बर' रावआवहाय दमासि बा मागो होननानै बुङो। ओ दमासि दमाहिखौहाय जोङो जोंनि बर' सोदोबावहाय दमासि बा बिनिफ्राय फैदों होननानैबो मोनथिनो हायो आरोना ओ मागो फोरबो आवहाय जोङो रंजा मोसानायनि अनगायै जोङो माने बेनिख्रुइ बांसिन जों जानाय लोंनायावहाय बां सिनै गोसो होनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जों मा खालामो जोंनि बर'फोरनि बर'फोरा माने रायजोआवहाय बिदिनो माखासे जौनि फुख्रिबा ओंखामनि आलि बेफोरबायदि होननाय बायदि माने जानाय लोंनायावहाय बेरादनो फारि फारि माने बयनिबो न'खरावहाय जायो आरोना थिग बेबायदिनो मा जोंनि न'खरावहाय सैमा लानजामानि ओंखाम होननाय बाथ्राया माने खाब जाफागोन आरोना बुंनो थाङोब्ला जेनेबा बे समावनो बयहाबो मा न'खरावनो फिथा सिथाव बा लारु सौराय जौ बेदर जानो थाखाय मा थियारि खालामनानै लायो आरोना ओ जे फुस दाननि बे जोबथा सान बा संक्रान्तिखौहाय संक्रान्ति खालि जोङो मा बयनिबो न' खरावनो मा आइजोफोरा बा हिनजाव हिन्जावफोराबो फिथा गुन्दै देनायखौहाय जों नुनो हायो आरो जेने ओ उवाल बा गाहेन जायखौ जोङो दि खि होनना दिंखि होननानैबो बुंनाय जायो बेखौहाय मा गोदान संग्राय बा खादा फोरावहाय सानद्रि गुबुंजोंहाय मा बाहायनानैहाय अन गुन्दैखौहाय देनानै मा खालामो जों बेखौ फिथा सिथाव सावनो थाखाय थियारि खालामनानै लानाय जायो आरोना। ओ फिथानि थाखाय मा जोङो जोसा माइरं बा सिथावनि लारु नि थाखाय मा खालामो जोङो माइब्रा माइरंखौहाय बाहायनाय जायो आरो खायसे माबेबा माबेबा गामिफोरावहाय जों माइब्रा माइरं बा सबाय गोरान एवनानैहाय गुन्दै देनानै बेखौ मा खालामो जोङो सौराय गोरान बा सौराइ फिथर खालामनायखौ जों नुनो मोना आरोना बेनिफ्राय जों मा खालामो ओ माइब्रा माइरंनि सौरायखौहाय मा सो सौ सौनानैहाय बे बेखौहाय जोङो एवनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेजोंहाय फिथा सौराइजों लोगोसे हासुं फिथाबो बानायनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनागासि।
ओम बिनिफ्राय जोङो संक्रान्ति खालि बेखौहाय देनानैहाय बे हरनिफ्रायनो फिथा सिथाव खौहाय सावजेननाय जायो आरो बेफोरखौ मानसिफोरनि खुगायावहाय होनाय आगोलनि सिगांनो जोङो मा खालामो बे बेहाय मोसौनो जाहोग्रोनाय जायो आरोना बिनि उनावहायसो मा ओ मानसिफ्रा मोनजायो होननानैहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय मोनसे नियम आरो बियो। जेनेबा जोङो गोदोनिफ्रायनो बा जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो फोथायो आरो आबाद फसलनि जाग्रा मुवा। खौहाय माने मोसौफोरनो बा जाहोग्रोनाय जाहोग्रोयोब्ला माने मोजांसिन जायो, होननानैहाय ओ बिदिनो सिबिं सबाय दालि लागाय लाथाय रुनानैबो मोसौनो जाहोनाय जाबावो आरो बेजों लोगोसे थिग बेबायदिनो मा जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ आनान गसायनो बो जोङो मा थै ओ बो ओआनान गसायजोंबो लोगोसे मा थैनानै थांनाय नखरनि माखासे मानसिफोर बा सोद्रोमाफोरनो माने मुं थिसननानैहाय बिसिरनो हरावनो बावग्रोनाय जायो आरो जों मानसिया जाग्रोनायनि सिगां। बिनि अखानायै फुंनि फ्रायसो जोङो मा खालामो बेफोर जाग्रा लोंग्राफोरखौहाय ओ ओ ओ मुवा माबा जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरावहाय मा आखाइ होयो आरोना बिनि उनावहाय जोङो मा गोनि गिबि सानखालि बा न'खरनि बयबो मानसिफोरानो बा सोरोद्रोमाफोरानो दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरो। ओ बिनिफ्राय सान ओंखारनाय आगोलनो मा दैसा बा बिलोफोरावहाय दुगैनायखौहाय दुगैनानैहाय अर सायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना। दाउखा सिला नुनाय आगोलनो माने दुगैनायनि नेम दं आरो बियो। दुगैनायखौहाय मा होनो दाउखा सिला फ्रा नुब्लाथाय बादुला जायो होननानैहाय जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फोथायो आरोना। आरो माग दाननि माखासे मागो फोरबोनि खखाब मावबोलायनाय गुसुआव थह बेलागुरनि अर सायब्ला माने नोरजियाफोराबो राखाङो होननानैहाय जोंनि बर'फ्रा सानो आरो। बिनिफ्राय मा मागो फोरबोखौहाय मोनसे मख'जा थौ आयदा होननानै बुङोब्ला बेखौ जोंनि सोरगिदिं इन्जुरावहाय मा गोबोरखि गोथां लिरसननाय जायो। आरोना बे मागो दमासि खालि बेहा जिनिसखौहाय जोङो फुंबिलिनि सिखारनाय लोगो लोगोनो फुंबिलि सान ओंखारनायनि सिगाङावनो बे खौहाय मावनानै लानाय जायो। आरो बेनिफ्राय जों मा बिमा मायनावनो बेनि बायजोआवहाय ओंखारलाङा होननानैहाय फोथायो आरो जेब्लानाखि जोङो बेखौहाय न'खौ लिरो बा सु होखांजोबो होमबा जोङो मा जोंनि बिमा माइनावखौहाय बायजोआवहाय ओंखारलाङाबा जोंनि न'निफ्राय ओंखारलाङा होननानै फोथायनाय जायो आरो। बे साननिफ्रायनो बिदिनो बाख्रिनि माइ अखाफोर मानेखि बिसोरखौहाय दानसेनि आखाइ होनायसिम नेमफोरावहाय बर'फोरा नाव गैया आरो। मागोनि गिबि सानावहाय जोंनि फुंबिलिनि दाउखा सिला नुनायनि सि सिगां नो मा जोङो फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफांफोरावहाय माइ जिगाब खासननायनिबो माखासे नेमफोर दङ आरो ना। बेबायदि खालामब्ला फिथाइ थाइ थाइरोङैफोराबो माने फिथाइ थायैफोराबो थायो होननानैहाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा फोथायो। बिदिनो फिथाइ थायखाग्रा बिफांफोराबो बांसिन फिथाइ थायो होननानै फोथायो। उम बिनिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमारि बर'फोरा दाउला बा दाउ बोलि बावनानैहाय बाथौ गुदियावहाय बिदिनो मागो फोरबोखौहाय बिदिनो खुंनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि मा खेराइ फोरबोआवबोथ माखासे मा होनो बा जोंनि बर'फोरनि बे देरसिन फोरबो होननानैहाय जोंथ' बे खेराइ फोरबोखौहाय मिथिखायो। बेबायदिनो जोंनि बर' नि बोराइ बाथौनो सिबिनो बावनायखौ गुदि खालामनानैहाय बे खेराइ बेखौहाय जोङो जोनोम जादोंबा होननानैहाय खोनानो मोन्दों आरोना। आंनि बुंनायखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै सानबाय दा नोंथाङा मा मा नोंथाङाबो माबेबा मोनसे जोंनि बर'नि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों
औ नोंथां आं ओ गोथै गारनाय नि सोमोन्दै बुंनो सान्दों औ खोनादों। आं गोथै गारनायफोरनि सोमोन्दै बुंनो सानदोंमोन बुंनो हागोना?
औ औ।
उम बर'फ्रा गोथै गारनो थाखाय दाबफा गोथैसलि थाखायो आरोना। गोथैफोरखौ साफा सानैनि अनगायै बांसिनानो सावनाय दाना नुनो मो ओ सिगांहाय नुनो मोनामोन दाना नुनो मोनसै आरो। गोदो बांसिनखौनो फोथाराव लांदाङै गारना फैनायखौ बेखौ मिथिनाय जायोमोन आरो। खायफा खायफाल' हायाव फबोमोन खायसेबा थैनायनि उनाव गावखौ मा रोखोमै गारनांगौ बेखौ ओ थांनानै थानाय समावनो बुंखानायबा खोन्थाखायोमोन खोनथा लाङोमोन आरो सावनोबा सावनो खोन्थालाङो फबनोबा फबनो बेखौ जों नुनो मोनो आरो बिबदिनो ओ बिब्दिनो मावनायबो जायोमोन आरो खायफाया नि बायदिब्ला गोथैखौ दाउखा सिगुन सिलाफोरा जाजो जाजोबोब्ला थैनाय मानसिया फाबनिफ्राय बारग'नो होननानै फोथायनानै गोथै सालियाव लांदाङै गारनानै फैयोमोन आरो नाथाय मानिबा जाहोनाव ओ साननैसोनि गेजेराव सियाल सिगुनफ्रा गोथैनाव बायाखैब्ला अब्ला बे मानसिया गोथां समाव मानिबा गेदेर सदबांसा लानाय उम फाबगिरि एबा साथाम ओ साथाम गोरजिया बिजामादै लाखिनानै फाब नांनायनि थाखाय बेबायदि जादों होननानै बर' बोराइफोरनाव फोथायनाय दंमोन आरो बेफोरो। बिनि अनगायैबो गोथै सहआ बाहागो मोनथामनि हा सिमायाव गोग्लैदोंब्ला गोथैखौ रावबो सि जुनारफोरा दाङा होननानै होननाय बाथ्रा बेफोर दंमोन आरो। ओ बियो मानसि गोथैनि थाखायल' नङा गुबुन मोसौ मैसो सैमाफोरनियावबो सैमाफोरनि सायावबो सियाल सिगुनफोरा बानानै ओ थासेयावबो जानाय नुवाखैब्ला दोहोरोम फोथायसुला बर'फ्रा गोथैखौ एसे बोथ्रोनानै जाजोबहोनानै गावखौ फोन लानाय गुन नुनो मोनोमोन आरो बेफोरखौ बर'फ्रा। गोथैखौ औवानि बैसां एबा सं सांग्रायाव दैखांनानै गोथैसालियाव लाङो बैसां खानो थाखाय दाननाय औवा सुबा औ एबा बेनि आद्रा थानाय औवाफोरखौ आरो ना सुवा जाबाय होननानै साननाय जायोमोन आरो बे सुबानि औवाखौ गोथै बैसांनि अनगा गुबुन हाबायाव बाहायनाय जालियामोन आरो बियो बेखौ सुवा जाबाय होननानै बे औवाखौ औवा सुवाखौ बाहायामोन आरो। बैसांनि बानग्रा बाथिनि थाखाय मुबासो गोलाव सनै औवा दानस'नानै लानाय जायो। ओ बानग्रा दाहामाव औवा होस'वा लासै थालिर बिफां ससे दानस'नानै बेखौ खानानै खावनै नानै बा सायाव होसनो होस'योमोन आरो गोथैया गेदेर गोलाव एबा गिलिरब्ला मोनफा मोननै औवानि ओ खामि होस'यो होस'नाय जायोमोन आरो आ आथिखालाव नाथाय थालिर बिफांखौ फिसा फिसा सिनखौ सिखावनानै गोथै दिहुनगोन जायगा एबा हायावसो हौवाब्ला सिरिबा आरो हिनजावब्ला सिरि सिरिमोन स्नि आरो होस'नाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव गोथैखौ न'निफ्राय दिहुननायनि सिगां सिथ्लानि खोला खोलाहा हा गोथार दै गोथार लानानै आसि आखाइजों बिलिर मानि बेखौ लिस्राङोमोन आरो आरो बे बे हाखौ जायखौ गोथैखौ दोनफैगोन बे जायगाखौ लिरस्राङोमोन आरो बैसां खानायनि उनाव गोथै सहखौ सिथ्लानि बैसां एबा सांग्रायाव आरो खोलाहा खरसा खालामनानै फुथुनाय बेखौ नुनो मोनो बेनि उनाव गोथैनि आंगो मानसिया दैजों ओ हुस हुगारसारो आरो माने बिलो सोयो थुखैनाय बायदि खालामो आरो थाव थाव गुबै माबा थाव मोदोमग्रा बेफोरखौ फुननायखौ नुनो मोनो खानाय खानानै होयो बेनि उनाव गोथैनो बेदर ओंखामफोरखौ आगसि आखाइजों दौनायनि फाव खालामो आरो आरो फाख्रि बिलाइजों दै दौनायनि फाव खालामो बयबो दै ओंखाम दौनायनि फाव खालामखांनायनि उनाव फारि बेफोर गैयि जि ओ फारियै गैयि जि गुफुरखौ गोथैखौ खोबनानै होयो आरो बेट एबा रायदोंजों खायो आरो गोथैखौ बेटजों खा ख्र'बोब्ला फैगौ जोनोमावलायनो मोज्लाय जानजि जिबायदि जायो बेनि उनाव नुजाफैनाय बयबो खेबफा खेबहायै बयबो खुलुमस्रांनानै हरो आरो बे गोथैखौ बानग्रा साब्रै मानसिफोराबो खु